अ
औ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां
गोजोन हर नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो
औ आं नोंथोरजोंहाय दसे सम सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां
अ आङो नोंथांजोंहाय जोंनि बर' फोरफोरनि जेरै एम्फौ फिसिनाय बेफोरनि सोमोन्दै आङो सावरायायनो सानदोंमोन। सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां
एम्फौ फिसिनाया जोंनि बर'फोरनि थाखाय मोनसे हुदा आरो गोदोनिफ्रायनो आरो दासिमबो सोलियो आरोना बे एम्फौ फिसिनाय हुदाया जोंनि बर' आइजोफ्रा बेखौ फिसियो आरोना ओ एम्फौ फिसिनाया जोंनि गोदोनिफ्रायनो आरो दासिमबो सोलिगासिनो दं आरोना बेहाय एम्फौ फिसिनायाहाय जेरै बर' आइजोफ्रा इन्दि एम्फौ फिसिनाया जोबोरैनो मेहेर गोनां आरो सोमोनांथावमोन आरोना। बे एम्फौ फिसिनाय आदब एबा हुदाफ्रा बर'फोरनि गेजेराव गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिगासिनो दं आरो दासिम एम्फौखौ फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो। बर'फोरा इन्दि एम्फौखौ गावनो गाव न'आवनो फिसियोमोन आरो एम्फौ फिसिनाया सिख्रिनि बिदै दैनायनिफ्राय फिसा जानाय मोननाय आरो मोननानै एम्फौखौ जलियाव फिथोब थोबहोनाय बायदि आदबफोर दं आरोना एम्फौ फिसिनायहाय जोङो गिबियावनो बे आदबफोरखौ बर'फ आइजोफोरा गोसो देहा मोदोम बाहायनानै मावो आरो बेफोर आदबफोरा ब बे समाव माबायदि जोथोन लानांगौ बेफोरखौ बर' आइजोफ्रा रोंजोबखागौ आरोना आ एम्फौ जोलै लाखिनाय जेरै एम्फौखौ जों सिगां समावहाय एम्फौखौ मोरै फिसा मोनो बेफोरनि सोमोन्दै आं फोरमायनो सानदों गिबियावनो जोङो एम्फौफोरखौ जेरै, सुखांनानै लानांगोन आरो ना एम्फौफोरखौ बिजिजों सुनानैहाय माला बायदि औ माला बायदि खालामनानैसो जों बार अखा बिदि नाङै जायगाफोरावहाय जेरै अखाफोर नाङैफोराव सान्दुं नाङैफोराव जोङो थिखोनानै दोननाय जायो आरो हो बे फिथोबनिफ्रायनो जोङो बे एम्फौफोराहाय ओ ओंखारो आरो सिखिरि जानानै बे सिखिरि जानानै ओंखारनायफोरखौहाय जोङो मोनसे जायगाफ्राव बाहोनानै दोनो आरोना बे बाहोनानै दोननानैहाय बेहाय जोङो एम्फौफोरखौहाय ओ बिदै दैहैनाय जायो आरोना खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ हो बे बिदै दैनायफोरानो माखासे सानि उनावनो एम्फौफोरा फिसा जायो आरो फिसा फिसा बल महर मोनो आरो बिदैनिफ्राय बेफोरखौहाय जोङो मानसि संनायफोर फोरावहाय जिफोरावहाय लानानैहाय ओ इन्दि बिलाइफोरखौ जोङो एम्फौनि जाग्रा जाग्रा आदार हिसाबै जोङो बाहायो आरोना बेफोरखौहाय जोङो इन्दि एम्फौनि फिसा फिसा एम्फौ फिसा फिसाफोरनो जेरै इन्दि बिलाइ फिसा फिसाफोरखौ जाग्रा आदार हिसाबै जोङो बाहायो आरो हो बेनिफ्राय जेब्ला देरै देरै देरो अब्ला जोङो मोस बे एम्फौखौ जोङो ओ दान्दाफ्राव रुंग'यै रुंगुनानै देरलाङोबा दान्दाफ्राव सैलायो आरो ना जेरै बेनिफ्राय बे एम्फौ सैनायाव जोङो जेरै इन्दि बिलाइ फोरखौ मुथा खानानै जाग्रा आदार हिसाबै बाहायनाय जायो आरो ओ बे एम्फौफोरा जेरै था माखासे एम मोस्रोम थाम्फैफोर अरोब्ला थैयो बेनिखायनो जोङो मुसारिफोरजों एबा दख'ना सुरिफोरजोंहाय हो एम्फौफोरखौहाय जोङो बोन थेनानै दोनो आरो खोंनानैहाय खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ हो बेनिफ्राय जेब्ला हो आदारफोरखौ जाखांजोबनानै जेब्ला एम्फौआ गुस्लायो अब्ला जोङो लाथा खानोसै समाव जोङो एम्फौफोरखौहाय जोङो जेरै जालि जेरै ओ गाम्बारि बिलाइ नङाबा जोङो ओ मो लोखोना बिल बिलाइफोरखौ दाननानै जालि खानाय जायो आरोना बेहाय जोङो एम्फौफोरखौ दोननानै ओह लाथाखाहोनानै जोङो फिथोब बानायहोयो आरो फिथोब बानायनानै फिथोब थोबो आरो लाथा खायो हो बिनि उनाव जोङो साननैसोनि उनाव बे फिथोबखौ खानानै जोङो एम्फौ एम्फौखौहाय जिरनाय जायो आरोना बे जिरनाय एम्फौखौहाय जोङो सिगाआवहाय ओ ओइओ जायो आरो ना जायो जानानै आद्राखौ फानो जोङो सिगां समाव इन्दि बिलाइफोरखौ जोङो एम्फौ एम्फौनि सोलायै लाबोयोमोन आरो नाथाय खायफाबा फैसाजोंबो बायनानै लाबोयो आरो बे इन्दि एम्फौनि होनो थाखाय बिलाइफोरखौ जोङो बर' आइजोफोरा गोबां गामि गामि नागिर बायनांगौ जायोमोन आरो गोजान गोजान जेरै ओ बेफोरखौहाय गोजान जायगानिफायनो जोङो बानानै लाबोनांगौ जायोमोन साइकेलफोरजों नारनानै लाबोनानै गोबां खस्थ' खथ'नि गेजेरजोंङो एम्फौखौ जोंनि बर' आइजोफ्रा फिसियो आरोना आमफाय बे एम्फौ जों मोननाय एम्फौफोरखौ फिसोर फाननानै माखासे माखासे रां मोनो रां मोननानै जोङो जेरै नांगौ जानाय मुवाफोरखौहाय जोङो फा बायनानै लानो हायोमोन आरो गोदोनि दिनावथ' जोङो बर' आइजोफोरा हो जेबो साख्रि बाख्रि मावामोन नालाय बबेनिफ्राय रां मोनो बेफोरखौ फाननानैनो रां मोननानै जेरै गावसिनि नांगौ जानायफोरखौहाय बिसोरो सुफुंओमोन आरो जेरै फिसाफोरनि फरायनायाव नांगौ जानाय बेफोरखौहाय सुफुं बुङोमोन ओम बिनि अनगायैबो जोङो जेरै एम्फौ फिथो फिथोब बे फिथोबखौहाय जोङो ओ खायफाबा जेरैन खुन्दुं लुनो थाखाय दोनो खायफाबा बेैखौहाय फानहरोमोन आरोना बेनि गेजेरजोंबो जोङो गोबां रां आंखौ आरजिनो मोनो हायो आरोना। एम्फौ फिसिनायनि गेजेरजोंनो जोंनि बर'फोरा जेबां रांफोरखौ आरजिदोंमोन आरो गिबि समाव थ' जोङो साख्रिफोरबो गैयामोन नालाय बेफोरखौनो बर' आइजोफ्रा मावोमोन आरोना। जेरै गायनाय फुनाय जोबखांनाय समाव बे एम्फौफोरखौहाय लायोमोन आरो जेरै जेरै मेसेंफोराव दैज्लांफोराव जेबो खामानि गैयैफोरावहाय बर'फ्रा बे एम्फौ खौ फिसिनाय हाबाखौ मावोमोन आरोना बेखौहाय जोङो एम्फौ फिथोबफोरखौहाय फानो खायफाबा जोङो जि दानो थाखाय दोनोमोन आरोना बेखौ खुन्दुंखौ लुनो थाखाय बर' आइजोफ्रा सिगांनिफ्रायनो जोङो आखा फाखाथारमोन बिनिखायनो मिथिंगायाव मोनो जेरै खुनजों लोगोसे जेरै इन्दि खुन्दुंखौनि फ्रायबो जेरै इन्दि एम्फौनिफ्राय मोननायफोरखौ फिथोबनिफ्राय माखासे रुनानै रुनानै बेखौ माखासे सान जोख्रोम फिथोबफोरखौहायनो जेरै ओ जुनानै हालदै बिलाइफोरजों जुनानैहाय जोङो बेखौ गुरै खालामनानै थावख्रिजों लुनानै खुन्दुं दिहुनोमोन आरोना। बे खुन्दुंजों थावख्रिजों लुनानैहाय जोङो खुन्दुंनि जिफोरखौ दायो दानानै जोङो गोबां बेसेनफोराव फाननोबो हायो आरोना जेरै बे इन्दि ए एम्फौनिफ्राय ओंखारनाय जेरै खुन्दुं जेरै इन्दि ओ सिफोरा जाहैबाय गोजां बोथोरावबो आरो गोलोम बोथोरफ्राव जोमनो बिराद मोजां आरोना जेरै गोलोम बोथोराव थान्दा जायो गोजां बोथोराव गुदुं मोजां जायो आरोना जोंनि था खाय बिराद मोजां आरो आरो ओ जोंनि जिउआवहाय बेफोरो गोदोनिफ्राय आरो दासिमबो सोलिगासिनो दं आरोना गोदोनिफ्राय दासिमथ' बेफोरनि बेसेना बांसिन बांनायखौ नुनो मोनदों आरोना। नोंथाङाहाय जोंनि बर'फोरनि माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा?
औ होनोमब्ला आं नोंथांनो मा होनो जोंनि माखासे बर'फोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनायनि सोमोन्दैनो खिथासै नोंथां
जोंना जोंहा इन्दि लुनायफोरनि सोमोन्दै एसे बुंलांखाबाय नङा होमबा नोंथां? बर'फोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय होनोब्ला जोंना गुबैै जोंना मा होनो आइजोफोरा दख'ना गानो नङा होनोमबा नोंथां बे दख'ना मा गावसोरनो मा होनो खुन्दुं लुनानै गोदोनिफ्रायनो मा होनो गावसोरनो सोंनानै गावसोरनो मा होनो नो खननानै गावसोरनो मा होनो दानानै लायो नङा होनबा नोंथां?
औ ओ नंगौ नोंथां।
बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो जोंना दानाय लुनाय मा होनो बायदि आगरफोर एरखांनायाव जोंना जोबोद आखा फरखा आरोना जोंना।
जोंना बिसोर मा होनो जों जिफोराव बायदि रोखोमनि आगर एरो दिंखिया बिलाइ मा होनो मैदेर आगान मु फुर आफा फारौ मेगन बेफोरबायदि गोबां मा होनो समायना रमायना आगर एरखांनानै दानानै गानो आरोना जों गावसोरनि दख'ना जोमग्राफोरा नङा ना होमबा नोंथां?
अ नंगौ नोंथां
बेबायनो मा होनो जोंना बर' हिन्जावफोरना दख'ना गानो ओमफ्राय जोमग्रा आरो मा होनो ब्लाउसफोर गानोना बेबायदिनो जोंना मा होनो हौवाफोरा जोंना मा गानो गामसा गानो आरो जेनेबा जोंना गस्लाफोर गानो नङा होमबा नों माखासे जोंना आर'नाइ गस्लाफोर बा इन्दिफोरनियाव माखासे जोंना रुगुनफोराव आर'नाइखौ जों माखासे सुनानै जोंना गोबां समायना रमायना मा होनो हौवाफोरनि थाखायबो जोंना गस्ला सुनाय जाबाय आरो ना। जोंना बेफोरनि अनगायै मा गिबियावनो जोंना मा होनो हाबा जायोब्ला जोंना मा होनो हिनजाव गोदाना जोंना मा गानो दख'ना थावसि गाननानै जोंना ओंखामखौ खुरनांगौ नङा होमबा नोंथां जोंनाबा बाथौ जों बाथ बाथौ हाबाफोराव जोंनाामा दख'ना थावसिखौ नांथारगौ नङा होनबा नोंहा दख'ना थाव जि जरासे होनाय जायो ओमफ्राय बेनि उनाव मा होनो जोमग्रा मा होनो गासिबो जेनेबा ब्लाउस गोजा बेफोरबायदिनो बरुना बेफोरखौ जोंना मा जोंना बर'नि हाबायाव बाहायनाय जायो आरोना। इउनिभारसिटि बिदिनो हरो जोंना गामि फोथा मा होनो आरो बिदिनो मा होनो धुथि गस्ला माबाफोर बेबायदिनो लानाय जायो आरोना गाननाय जायो बेनि अनाव जों जेरै बैसागो जों जोंङो बर' आइजोफ्रा मा गानो दख'ना बिदन नङा होनोबा नोंथां दख'ना बिदन गोमो गोथां मा होनो हारसा आर'नाइफोर गोजा बा गोथां ओमफ्राय आरो ब्लाउस गोजाफोर गाननाय गुबैयै बेफोरबायदि मा होनो बेफोरबायदि गानै जोमै जोंना मा बैसागु फोराव मा होनो गावसोरनि मा होनो दोरोङारि गाननाय जोमनायफ्रा हारिमुफोरखौ जोंना दिन्थि नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो जोंना मा होनो बर'फोरा जोंना मा होनो गोबां खामानि मावबाय दङ गावसोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनायफोरखौ गावसोरनो मा होनो गोदोनि दानानै लायोमोन आरो मा जोंना दा आरो मा मा होनो माखासे सिगांनि समाव बिसोरो गावसोर खुन्दैफोरखौ गावसोरनो होनानै लायो आरो मिथिंगायाव मोननाय जेनेबा बिफांनि बिलाइफोरजोंनो बिसोरो गफोनानै लायो नै दाथ' जोंना मा होनो मिथिंगानि बि बे बिलाइखौबो जोंना मोननो थांला नङा होमबा नोंथाङा बुंना मोननो गोब्राबसिनफोरखौ बेखायनो दं नामा बिसोरो जोंना जेरै मा होनो माखासे केमिकेल फोर केमिकेलफोर बाहायनानै दा मा होनो सुबुं बानायायनाय माखासे मा होनो गाबफोरजोंनो मा बे इसोर खुन्दुंफोरखौनो बायनानै मा होनो जायफोरा माने दा दानो रोङो जिफोरखौ बिसोरो दानानै गानो नङा होमबा नोंथां। आरो मा होनो बेनि अनगायैबो जोंहा मा दा जोंना इन्दि दहाय नोंथाङा होनदोंमोन ना गोदोथ' जोंना इन्दिफोरखौ आखाइजों मा होन आखाइजों लुनायाव जोंङ एफाग्राब समायना जायाबोन नङा होमबा नों दानि बायदि जोंना एसे मा होनो एसे सिमपोल सिमपोल जायोमोन नङा होमबा नोंथां जोंनिया ओमफ्राय मा होनो दानिया जोंना मा गोबां मा गोबां रोखोमनि आगरफोरबो समायना रमायना मा हाबा मा होनो स्लिम स्लिम जिफोरखौ जों मा मेसिनाव दानायफोरखौ जोङो इन्दिफोरखौ मोननो हाङ नङा होनोमा नोंथां जोंहा दानाथ' मा होनो सिगाङाव बांसिन जोंना जोमग्रा बा सादरफोरल' दायोमोन नङा होमबा इन्दिनि जोंना ना माबा माबा दाना दख'ना मा होनो जोमनिब्रा आरो बायदि रोखोम जोंनि ब्लाउसफोरखौ बानायलांबाय नङा होमबा नोंथां जोंना बेफोरो मानि थाखाय जादों जोंना जे मानसिफोरनि नाजाथाबनायनि गेजेरजों बे जोंनि बर'फोरनि मा होनो सिगांनि बे आखा फाखानि गेजेरजोंसो नामा दावगाबोनो हादों नङा होमबा नोंथांमोन। जोंनि बर'नि दोरोङारि गाननाय जोमनाया बे जोंनि मा होनो जोंना बर'फोरनि बे दोरोङारि। बि गाननाय जोमनाय जों मोनसे बर' हारिमुनि बाहागो आरो ना। बे मा होनो बे गाननाय जोमनायनि गेजेरजों जोंना बर'फोरा मा गावसोरनि मा होनो गावसोरनि सिनायथिखौ जोंनिया मा होनो हादों नङा होमबा नोंथां। जोंना द मा बेबायदिनो मा होनो गाननाय जोमनायनि गेजेरजों जोंना मा होनो जेरै बागुरुम्बा मोसानायफोरनि गेजेरजों हो नामा गोबां गिदिर गिदिर मा होनो मा होनो मिथिं दावथिंफोर बा गुबुन हादरफोरावबो जोङो मा दिन्थिहोनाय जाबाय नङा होनबा नोंथां जों नामा जोंनि बे दख'ना बा गामसाफोर आर'नाइफोरा जोंना मा गोबां मा होनो बयजोंबो सिनाय जानाय जाबाय आरो ना जोंना दा बे बेफोर जाबाय माजोंनि मा जोंनि मोनसे हारिमुवारि मा होनो जाफुंसारनाय आरोना बेफोरखौ जों मा होनो बेबायदिनो जों मा जोंनिया दा मा होनो जोंनि बे हारिमुवारारि गाननाय जोमनायखौ माबानो थाखाय लाखिनो थाखाय जों मा जों सुबुंफोरा मा होनो जोंनि बर' आइजोफोरानो जोंना मा नाजा नांगौ आरो ना नंङा होमबा नों जोंनिया मा होनो जोङो दानिया मा होनो खायसे सुबुंफोरा जेनेबा जोङो गुबुन हादरफोरनि गाननाय जोमनायफोरखौ मा होनो बांसिन गोसो होनाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां जोंना एखमब समाव बेबायदि मा बबेबा बबेबा ओनसोलाव जोंना एसे मा होनो दख'नाफोरनि बाहायनायफोरबो एसे खम नुनो मोनो आरोना जोंना बेनिखायनो मा जोङो एसे मा होनो बयबो सांग्रां जालायनानै जोंनिया मा दख'नाफोरखौ दानो सोलोंनानै बा जोंना माबा मोनसे जेनेबा जोंनि बैसागो फोर बा दोरोङारिफोराव जेने हा हुाखाफोराव जों मा दख'नाफोरखौ गानोब्ला माने जोंनि जोंनि हारिमुवा जोंना जे मा होनो जोबोद मा होनो मोजाङैनो गेरमसा जायो थांनान थागोन नङा होमबा नोंथा जुदि जों बेफोरखौ मा होनो बाहायखब्ला जोंना हारिमुवानो गोमालांगोन नङा होनबा नोंथां। जोंना बे हारिमुवारि गाननाय जोमनायानो गैयाबा आरो जोंना हारिया बोरै थालायखो नङा होनोमबा नोंथां। जों जुदि बे मा होनो हारिमु थायाब्ला जोंना मा होनदों मोनसे हारिया मा थांनानै थाया हारिमु थाब्लासो मा होनो जेनबा बुहुमनि सुबुंफोरजों मा होनो सिनायजानाय जागोन नङा होमबा नोंथां। जों जेरै जोंखौ दख'ना